खोनादों नोंथां।
औ दा ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दायो
आङो दं नोंथां।
औ दायो जेनेबा जोङो मोनसे टपिक लानानै आं नोंथांनावहाय कल खालामनाय जादोंमोन आरो। बे टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा जों बैसागु जेनेबा जों बैसागुखौहाय माबोरैहाय खुङो जेनेबा गोदोनिफ्राय बिनि बागै आङो एसे नोंथांनिसिम फोरमायलांनोसै आरो।
औ नोंथां।
जेनेबा जोङो बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदोनिफ्राय मोनसे सोलिबोबाय थानाय मोनसे बर'फोरनि आ आगु फोरबो आरो जिथु जोंना। बैसागु बोथोर सफैब्लानो माने जोंहा दाउ खौवौफोरा माने गाबनानै बैसागुनि ओ रादाबफोरखौ जोंनो होयो आरो। दा बेनि उनाव माने जोंहा बे समाव माने बिफां लाइफाङाबो माने गोरलै बिलाइ खिलिनाय। बेजों माने मोजाङै माने समायसारो आरो जेहेथु। नि समाव माने उदां बोथोराव माने ओ बिलाइफोरा सिरिजोबो आरो जेब्ला बैसागु बोथोर सौफैयो सफैयो अब्ला माने बिफां लाइफांनि बिलाइफोरा गोरलै गोरलैयै माने खिलिजोबो आरो दा ओ बैसागुआ जोंहा ओ मोननै रोखोमै जायो जेनेबा मोसौ बैसागु गु आरो मानसि बैसागु जिहेथु जोङो। बैसागुखौ माने ओ जोङो जिब्रै एप्रिलनिफ्राय माने जोङो फालिनाय जायो आरो जिहेथु जोंहा जिब्रै एप्रिलाव माने ओ मोसौ थुखैनायखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो जिहेथु जोंहा मोसौ बैसागु। बेखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा जोङो बेखौहाय संक्रान्ति हिसाबै जोङो मानिनानै लानाय जायो। जिहेथु जोङो बे मोसौ थुखैनाय समावहाय जोङो गिबियावहाय जोङो मोसौखौहाय थुखैनाय थाखाय जोङो बिदिनो लाव फान्थाव इदिनो हालदै, थाइखा बेफोरबायदिनो ओ! बाब्रिखब ओ रायदों बेफोरबायदिनो जोङो लोखोना गोबां माने जोङो। ओ मुवाफोरखौ जोङो बुथुमना लानानैहाय। बा फिथाइफोरखौ जोङो बुथुमना लानानैहाय माला सुनानै जोङो मोसौ नो गानहोनाय जायो आरो दा बिनि उनावहाय जोङो आरो। औ सारायनिफ्राय जोङो ओ साराय बा देक्सिफोरनिफ्राय जोङो माखासे हांगारफोरखौ जोङो बख'नानै माने थाव गोथांजों मोजाङैहाय। लगायनानै जोङो मोसौनि मोदोमावहाय थालिर बिखुंनि गांखंजों। जेनेबा जोङो बेखौहाय। मोजाङैहाय ओ नागिरना लानानै। मोसौनि मोदोमफोरावहाय गासैयावबो माने दफा दफा थुनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो दा मोसौ बैसागु समावहाय माने। जोङो ओ मोसौनोहाय गोदान जेनेबा दिरुं। जेनेबा बिदिनो मुखा। बिदिनो गोबां बायदिसिना ओ रोखोमफोर जेन जेहेथु जोङो बेखौहाय। ओ गोदान गानहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोङो बेखौ गलिनि फ्राय लांनानै दैमा फारसे जोङो लानानै थाङो। आरो जोङो दैमाफोरावहाय थुखैनानै बे मोसौफोरखौहाय हगारनानै होबोयो बा जों। जोङो खायफा खानानै दुब्लि फोथारावहाय दोनबोयो आरो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो ओ मोसौ थुखै। थांनायनि बे समाव सानावनो जोङो बेलासि समफोरावहाय माने। ओ गोखा गोखै खांनायखौ जों नुनो मोनो आरो जिहेथु। जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जितु आबै आबौमोननिफ्रायनो बे ओ। गोखा गोखै जानायफ्रा जोंहा सोलिबोगासिनो। दासिमबो सोलियो जों दा। बेफोरखौहाय माने जोङो। खाथियाव थानाय बारि बागानफ्रावनो जोङो बेफोरखौहाय नागिरनानै लायो आरो। जिहेथु जोङो सेजौ सेथा ओ बेबायदि मैगं। बेखौहाय जोङो नागिरनानै।
औ।
न' फारसे लाबोनानै जोङो बेखौहाय जानाय जायो आरो। दा बेखौ जायोब्ला माने ओ। मोनथिनो मोनो आरो जेनेबा औ बेमार आजार जाया होननानै। बुंदों आरो। जिहेथु बे बेसेबां सैथो बेखौबो जों मिथिया नालाय ओ। उम दा बेनि उनावहाय जोङो ओ। जोङो मानसि बैसागु फालिनाय जायो आरो। जोङो गिबियावहाय ओ एप्रिलनि जिबा थारिखनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु फालियो। गेनायखौ जोङो नुनो मोनो। जिहेतु बैसागुआ जोंहा स्नि सानसिम फालिनाय जायो आरो गोदोनि समावहाय। ओमफ्राय दायोथ' जोंहा। बिदि स्नि सानसिम फालिनायखौथ' जोङो फ्राय नुुनोनो मोनला बेनो। सानथाम सानब्रै बेफोरबायदि सालायनाय फालिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
औ-औ नंगौ।
जोङो ओ बि मानसि बैसागुआवहाय माने जोङो बयबो। गिबि सानावहाय सेथि सानावहाय जोङो बैसागोनि सेथि सानावहाय। माने बयखौबो जोङो खुलुमस्राङो आरो जेरैहाय गेदेर। फोराहाय उन्दैफोरखौहाय माने बोर होयो आरो बोर सारस्रियो। आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौहाय। ओ खुलुमो आरो बिदिनो आरो। जोङो बेफोरबायदिनो खालामखांनायनि उनावहाय जोंहा। ओ मोसानो मोसानाय हाबाफारि फैयो जिहेथु जोंहा बोराय। गुरि ओ गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैयाबबो माने। बे समाव माने रंजानायनि खाबु थायो जिहेथु जोङो न। न'खर न'खर। बा बयनिबो न'खरावाय हाबनानै जोङो मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
था ओ सेरजा हारमुनियम बेफोरबायदि लानानै जों मोसानायखौ दासिमबो नुनो मोनो आरो। जेरै जोंहा गावनि गाननाय दड्रेसफोर दंखायो जिहेथु। हिन्जावफोरनाहाय दखना गोमो ओ आरनाइ ओ बेफोरबायदि लानानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो आरो हौवाफोराबो गामसा आरनाइ आरो बेबायदिनो गस्ला ओ आरनाइ गस्ला बेफोरबायदि गाननानै ओ‌ लानानै मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथाङाबो ऐ फोरमायनो हागोन नामा एसे बैसागुनि बागै नोंसिनिथिंजाय माने माब्रैहाय खुंनाय जायो एसे फोरमायनानै होदो नोंथां नोंथाङा
औ जेनेबा दा नोंथाङा फोरमायलांबाय खोब मोजाङै फोरमायलांबाय नङा होन बा बैसागोनि सोमोन्दै ओ बैसागो होनबा थ जोंनि ओ जेरै ओ ओन्दै गेदेर आरो लाइमोनफोर बा बोराय बुरि गासैनोबो माने गोसोआव रंजाखांनायखौ जोङो रंजाखांनायखौ नुयो नङा होनबा थिग बेबायदि बिदिनो मिथिंगायावबो जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो बैसागो फैबानो जेरै मिथिंगानि महरखौबो जों सोलायनाय नुयो जेरै बिथ बिलाइ गोरलै ओंखारनायजों बिबार बारनाय बायदि जों नुनो मोनो नङा होनबा
औ औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जेरै आ नोंथाङा दा दसे सिगांसो फोरमायलां लांदोंमोन जेरै जोङो बैसागोआ जेरै जोंनि मोननै रोखोमनि होननानै मोनसेया जाबाय आ मोसौ बैसागो आरो मोनसेया जाबाय मानसि बैसागो मोसौ बैसागोखौ जोङो उम जेरैहाय ओ आबादनि थाखाय जो आबादनि थाखाय थाग थियारि जानायनि सिगां जोङो खुंनाय जायो यो नङा होनबा बे बैसागो जोबनाय उनावथ आबाद मावखानांगौ मानो होनबा बे समनि बेनो उननिफ्रायनो जोङो आबादनि थाखाय थाग थियारि जायो आ जोङो मोसौ बैसागोखालि जेरैहाय मोसौ आबादफोरखौ जाहाथे जोङो बोसोराव माने बे बोसोराव मोजाङै मावनो हायो बेनि थाखाय जोङो ओ गिबियावनो माने मोसौफोरखौ जोङो फुजा खालामना लानाय जायो नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा दसे सिगां बुंलांदोंमोन जे जोङो मोसौखो दैमायाव लाङो दैमायाव लांनानै बे खौ माने जेरै लाव फान्थाव ओ बायदि ओ मैगंफोरजों ओम बेनि माला सुहोनानै बेखौ गानहोनाय जायो आरो हांगारनि फटा होनाय जायो नङा होनबा ओ औ बेबायदिनो जेरै बे आरो बैसागोनि स ओ से थारिख खालि जोङो ओ मानसि थि बैसागो खुंनाय खौ जों नुनो मोनो आरो बे आरो बियो दानिनो नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनायखौ जों नुनो मोनो मोनदों बेबायदिनो खुंबोनायखो जों नुनो मोनदों आरो बैसागुआ जोंनि ओ बर'फोरनि थाखाय जो बोद माने एकदम आमाय थख्ल बिखा खानि खावसे होननाय बायदि नङा होनबा
औ नंगौ नथां।
औ आरो जेरैहाय बैसागोनि से थारिख खालि जोङो। थानसालि बा बहाबा जेरै मन्दिरफोराव थांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो नखर। नि बिमा बिफा बा आबौ आबै बा गावनिसाय गिदिर जेरै गामिनि। गनिबो गावनि गामियावबो गोबां ओ। गावनि जेरै गिदिर सुबुंफोरखौ गासैखौबो जों खुलुमनाय। खौ नुनो मोनो नङा होनबा जेरै गेदोरफोरखौ जोङो खुलुमनानै आ आरो उन ओ खुलुमो थिग बेबायदिनो उन्दैफोरखौबो बिथांमोना जेरै बोर होनाय बायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो बियो जोंनि गोदोनिफ्राय फ्राय सोलिबोबोबाय थानाय मोनसे दोरोङारि खान्थि बायदिनो नङा होनबा?
औ नंगौ
आरो थिग बेबायदिनो जेरै ओ मानसि बैसागु सागु खालिनो जोङो गोखा, गोखै जानायखौबो जों नुनो मोनो नोंथाङा दसे सिगांसो बुंलांदोंमोन जेरैहाय जोङो आ ओ एकथा नङा होनलाय बेबायदि मैगं-थाइगं फोरखो जोङो जेरै ओ हाग्रा बंग्रा आलिफ्राय बा गामि न'खरनि बारिफोरनिफ्राय खानानै लाबोनानै जोंना गोखा गोखै बायदि खौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि जायोबा माने बोसोरावनो माने बेमार आजार बा गुबुन ओ जेबो मारफोरखौ जायैखौ जोङो नुनो मोनो बा बेबायदि बुंनायखौ जोङो बे खोनानो मोनदों आ रोना माने बेफोरबायदि माने नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों। नंङा होनबा। औ आरो बेबायदिनो जोङो मानसि बैसागो जोबनायनि उनावहाय जोङो ओ ओ गामिनिनो रायजो राजा गासैखौबो जोङो ज'यै आ रंजाहैनायखौ नुनो मोनो न'खर न'खर थांनानै मा मागिहैनायखौ जों नुनो मोननाय नङा होनबा जेरैहाय ओ